हेल' औ नोंथां खोनादों
दा बे मोनाबिलि समाव खालामगासिनो
नोंथां बे हरनि समाव आङो थ' जेबोथ' खामानि मावनाय जाया नोंथां आं बार जागासिनो दं नोंथां ओ माने लांगोनायाव जिरायनानै आङो बार जागासिनो नोंथां
मोननायनि जानाय
मोनानि जानाय आदारखौलाय आङो नोंथां जाखांबाय जानायालाय
मा ओंख्रिमोन
अ नोंथां आङो मोनानि जानाय आदारखौ जादोंबाबो आं न'आव जानाय जायाखै नोंथां
ओम बिखुनजोनावसो जाहैदों नामा नों
नोंथां माने आङो हटेलावसो जानाय जादों नोंथां माने दहाय आङो एसे टाउनाव बेरायहैदोंमोन नालाय बेयावनो माने ओंखामखौ उखैनाय मोननायखाय आङो माने ए बोरमा बेदरजों आङो ओंखाम जाबोनाय जादों नोंथां ओ नोंथाङालाय ओंखाम जाखांबाय नामा
जाखांबाय ओं
मा ओंख्रि जाखो नोंथां
जोंना नोंथां दिनै ओंख्रियानो गैया माने बांनलु बाथोनसो
अ नोंथां नोंथांमोनहा एसे न'खरफोराव दावराव जादों नामा बिनिखायनो फानलु बाथोय जानाय जादों
बिदि नङा नोंथां दैज्लां बोथोरना दुब्लियाव थाबाय थानानै सोलाबसै माने मोनानो मोनै सफैनाय जादों बिनिखायनो दखानावबो थांनाय जायाखै
औ नोंथां औ औ बिदिसो आरोखि आं गोरोन्थि बुजिनाय जादों नोंथां
औ औ जेबो नङा दे नोंथां मालाबा बिदि जाफ्रांखायो नोंथांनाव माबा मोनसे टपिक लानसो फैदोंमोन आं नोंथां
औ नोंथां ओ
माने आं नोंथां दैनि बागैसो सोंनो नागिर नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनना
अ नोंथां ओ हागोन हागोन नोंथां हागोन जागोन ओ नोंथाङा माने आंनिफ्राय दैनि दैनि बागै मिथिनो लुबैदों आरोना नोंथां
औ
जोङो दै होनोबाथ' दैमा दैसा बेफोरबायदिनो ओ बुङोब्लाथ' जोङो दै बुङोबाथ' जोंनि बुहुमावनो माने गोबां ओ बुहुमनि सा बिखुंबा आगोआव माने ओ जोङो मिथिनो मोनो माने लेखाफोरनि बागै एबा साइन्सफोरनि बागै जों मिथिनो मोनो बि गियानि बागै बिगियाननि गेजेरजों माने जोङो बुुहुम बिखुङाव गासै स्निजिसे जौखोन्दो दै होननानै जों मिथिनो मोनो नोंथां
औ नोंथां
जेनेबा स्निजिसे जौखोन्दो दै नाथाय बे स्निजिसे जौखोन्दो दैयाबो माने जों सुबुं माहारिजों लोंजाजोबनाय दै नङा नोंथां
औ
स्निजिसेनिफ्राय माने थिन पारसेन्टा लोंजायो होन नोंथां थिन फारसेनिफ्राय आरो ओ जि थाम जौखोनदो लोंजायो नोंथां आरो बेनिफ्राय माखासे बे थामजौ खोनदोनिफ्रायनो माखासेफ्रा लोंजाबावासो नोंथां माने सेजौ जौखोनदोआल' लोंजायो नोंथां माखासे ओ थाम फा जौखोनदोनिफ्रायबो नै जौखोनदोया माने जोङो बरफयाव जोङो लाथााखानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां
औ
बिनि थाखाय जों लोंनो हाया नोंथां ओ दै बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि सोरगिदिं माने हाखर हाला बिलो निजोरा दैमा फुंखा ओ बेफोरबायदिनो दैमा दैसा हाखर हाला जिबनि देहायावबो जों दैखौ मोननाय जायो नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां बेफोरबायदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर जोङो दैखौ गोबां बिबांनि ब माने फैनायखौ एबा दैनि महरखौ जों नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां
ओ दै बुङोब्ला लैथो लैथोमा गासै जोंनि बुहुमाव माने गोबां बेफोरनो गेदिर गिदिर लैथोमाफोर दङ नोंथां जेरै जेरै बिनि ओ भारत लैथोमा ओ आटलान्टिक लैथोमा पेसिफिक लैथोमा बिदिनो साहा बंग' लैथोमा बेफोरबायदि गिदिर गिदिर लैथोमाखौ जों मिथि थियो नोंथां बेफोरबो दैजों साग्लोबजानाय मोनसे गिदिर गिदिर लैथो नोंथां
औ औ
सयाव मोनसे गिदिर दै दं नोंथां
औ औ
बेनो जाबाय बुरलुंबुथुर दैमा नोंथां बे बुलुं बुथुर दैमाया माने दैजलां बोथोराव गोबां जोङो ओ गिदिर दै देरनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां मोन बैयो हेलौ नोंथां
औ नोंथांनो खोनादों
दै बुङोब्लाथ' जों नोंथां ओ दै दैनि सिङाव जों माने गोबां ओ ना बेफोरबायदिनो खांख्राइ बायदि रोखोम जिब जुनारफोरखौ जों दै सिङाव मोननाय जायो नों थां
औ औ
माने दैजों दैखौ दैनि सि याव माने जोङो समपद मोननाय जायो नोंथां
औ
औ जोंनि हा सिङावबो आरो गोबां जों दैखौ थानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां औ ओ जों मिथिनो मोनो दै गैयाब्ला माने सुबुङा थांनानै थानायानो गोबां गोब्राब एबा थां थांना थानो हाया नोंथां मानोना सुबुङा दैजोंसो जोङो थांना थानो हायो नोंथां
औ नोंथां
जोंनि देहाफ्रा माने दैजोंसो जोङो थांना थानो हायो ओ थ' बेफोरबायदिनो
जेनेबा दैफ्राथ' दा बुहुमाव सानफा एफा बिदिनो गोबां दाथ' जायगाफ्राव रानलांनो नायखौ जों नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां औ
ओ ना नाथाय जाय ओ माखासे सुबुंफ्रा माने दैजोंनो गोबां ओ रां रुफाबो खामायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां जेनेबा जोङो मोनसे गलायाव थाङोबा जोङो दै फाननायखौ जों नुनो मोनो नोंथां माखासे बेफोरो माने बेफोरनि बे सुबुं सुबुंफोरा जाय सुबुंफोरा बे दैफोरखौनो जोंनि बुहुमाव गोबां दै दं नाथाय बे सुबुंफ्रा सानखांनानै दि बिसोरो माने मोनसे प्लास्टिकनि बल बथलाव सोनानै बिसोरो दैखौ फानबा जे माने बे बियो माने बियो माने फानजागोन एबा सेल जागोन होननानै बिसोरो माने मिथिनानै बिसोरो माने मोजां दैफोरखौ माने बिसोरो बथल बाथलाव प्लासटिक बथलाव सोनानै बिसोरो दैखौ फानो नोंथां अब्ला बिसोर माने दैजोंनो बिसोरो फालांगि खालामनानै मुलाम्फा गोबां रां रुफा मुलाम्फा खालामनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां
बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि आलादा आलदा आलादा दै थायो नोंथां जेनेबा आलदा आलदा आलदाथ' नङा नोंथां माने जोंनि फुख्रिफोराव थानाय दैया आलादा जायो एसे दैमा अरायसम बोहैबाय थाग्रा दैमुफ्रा आलादा जायो नोंथां एसे आरो लैथोनि दैफ्राबो माने एसे आलादा जानायखौ जों नुनो मोनो् रा
औ नोंथां'
ए ओ दै बुङोब्ला माने जोङो गासैयावबो जोङो माने नुसारजोबखायो नोंथां दैफोरखौ आरो जोङो दै गैयाबा थांनानै थानो हाया नोंथां
औ
दैफोराथ' बेफोरबायदिनो दाब दाब जायगाफ्राव माने रानलांगासिनो आरो दा दा जोंनि ओनसोलफोराव गोबां दै देरनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
औ
ओ नोंथां नोंथांनि माथोखौ मोजाङै खोनायाखै नोंथां।
औ नोंथां औ औ खोनाबाय नोंथां।
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
औ दैनि आंखाल जानायावबो माने गोबां जोंनि आंखाल जानायनि जाहोनाबो माने बेफोरबायदिनो माने अखाफोरा माने अखा हायि जावनावबो माने दैनि आंखाला जायो नोंथां आरो। सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनावबो दैनि आंखाल जायो नोंथां। औ नोंथां
उम
दैफोरावबो माने गोबां बेफोरबायदि दै गेबेंनायखौ जों नुनो मोनो मोनो नोंथां। जेनेबा बेफोरबायदिनो दैफोराव गाज्रि प्लास्टिक जानाय मुवाफोरखौ जों गेसाव गोफोन बायदिसिना रोखोम बेफोरनो दं। बिफां बायदि प्लास्टिकफोरखौ जों गारोब्ला जोंनि दैखौ जों गुबुंले जानाय बेखौ जों नुनो मोनो दा।
औ नोंथां
जेब्ला जोङो दैफोराव बेफोरबायदि गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ जों गारो अब्ला बे दैया गुबुंनाय जायो नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि थांना थानांगौआव माने जोंथ' गोबां मुलिफोर बाहायनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां
माने जोङो दैफ्रावनो डाइरेक्ट माने नाफोरखौ जोङो बुथारनाय जायो नोंथां मुलि होनानै
औ नोंथां
बेफोरबायदियाव माने मुलिया माने दैखौबो गाज्रि खालामो आरो नाफोरखौ माने नाफोरनि जिउ खौ फोजोबस्रांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे दैयाबो गेब्रेनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। नोंथाङाबो दैनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां।
बिदिब्ला फोरमायना होदो नोंथां।
औ माने दै बुङोबा जों माखासे दैनि दैनिफ्राय सहायबो मोनो। माखासे खहा जायो आरोखि नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
दा दैलां बोथोर ना नोंथां बाहायनो हायो। ओमफ्राय खेथि सिथि बिदिनो माबा माबि बानलु सानलु गायनायफोरावबो जों दैखौ बाहायनो हायो बिदिनो मैगं थाइगं गायनाय समाव
औ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
उम आरो दै जों खहाबो खालामो बिदिनो दै देरबा जोङो माखासे मावनांगौ हाबाफोरखौ मावनो हाया दा
औ नंगौ नोंथां
दै देरबा माखासे लामाफोर गाज्रि जायो थाबायनो हाया जानो।
औ नंगौ नोंथा
उम
नंगौ नोंथां नंगौ खोनादों
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
नोंथाङा मोननैसो फोरमायबावनो हाबावगोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन औ नोंथां खोनादों औ नोंथां ओ माने दै बुङोब्ला माने जोंनि बुहुमाव सोरगिदिं ओ बेंखननानै साग्लोबनानै थानाय माने बांसिन बाहागोआनो दैखौथ' जों मिथियो नोंथां
नोंथां दा जोंनि जोंनि ओनसोलफोराव माने गोबां दैनि बांनायखौबो जों नुनो मोन्दों नोंथां
उ
औ दैजों माने गोबां नोंथाङानो बुंदोंमोन दैजों गोबां खहा जायो होनना बे नंगौ नोंथां दैजों जोंहा गोबां खहाफोरबो जायो आरो दैजों जोङो माने बांसिनानो खहा जायो होननानै जों बुंनोबो थांनो हाया नोंथां मानोना दै नङाबा जों थांनानै थानो हाया नोंथां
औ
माने दैजों जोंहा गोबां ओ बेफोरबायदिनो जानाय आदार जेनेबा आबाद खेथि मावनाय बेफोरबायदि नोंथां दै दै
औ नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों
नोंथां एसे नेटवर्क प्रब्लेम
औ दे होनबा नोंथां नोंथांनो बे समाव नोंथांनिफ्राय जोंनि बागै मिथिना मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां
जागोन नोंथां
औ औ
औ नोंथां